खोनादों ना अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ए आङो नोंथां जों मानि जोंनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना? अ। बिदिब्ला जोंनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होदो नोंथां।
अ जोंनि जेनाखि बर'नि दोरोङारि जानाय बा जामुं होननानै बुङोब्ला ओ जेरै सबायजों साम' अनला दाउ नारजि अमा ओ नार्जि एंखुर ओ बेफोर गासैबो गोलैयो आरो जेनाखि बे खौ ओ आरो बेनि अनगायै दंबावो जोंहा नाफाम बेबो मोनसे ओ बर'नि मोनसे गाहाय जाग्रा आदार जायनाखि बै ओ बर'नि दोरोङारि जानाय होनोबा जेन' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै ओ मोनि समनि फ्रायनो जेनाखि जाबोबाय थानाय ओंख्रिफोर बेखौनो जों खौनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै सिनायथिनाय जायो आरो। दा बैफोर ओंख्रिफोरनि मादाव आङो दा ओ जेनाखि अनलाजों दाउजों बेखौ आङो माबोरै बानायो माबोरै सङोआं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनानै होनो सानदों दा नै जेनाखि अनलाजों दाउजों बेखौ संनो थाखाय जोंनाव गिबियावनो जेनाखि माइरं जेनाखि माइरंखौसो माइरंजोंसो जोङो अनलाखौ बानायनाय जायो। गिबियावनो जोङो बेनिखायनो जायखिजाया जोसा बा ओ रन्जित बेफोरबायदि माइरंखौ लादो आरो जेनाखि मानसि हिसाबाव लादो। बा खुरैसे बा खुरैनै बेबायदिनो ओ बेखौहाय दैयाव सोमगोरनांगौ गुरै जानायनि थाखाय बेखौ थामजि मिनिट से सोबनांगौ दैयाव बेनि उनावहाय गुरै जायोब्ला गुरै जाखांनायनि उनाव बेफोर थ' गोदोनि दिनावथ' उवाल गायह जों देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बयहाब बो ग्राइडार मेसिन दंसै जायनि गेजेरजों गोरलैयैनो खम समाव बेखौ उननानै गुन्दै खालामनो हानाय जासै दा जे ओ दा बेबायदिनो सोरबायाहाय उवालआव उवाल दंबा उवालाव देनो हागोन आरो सोरबाया ग्राइडार दंबा ग्राइडाराव देनो हागोन बेबायदिनो देनानै गुन्दै खालामनानै रेडि खालामनानै लाग्रोदो। ओ बेनि उनावहाय जोंहाय दाउजों नालाय जेनाखि बेखौबो दाउखौ सिथारनानै मोजाङै साफा खालामनानै गोदानानै मोदजाङै लाग्रोदो बेनिउनावहाय गिबियावन नो दाउखौ मोजाङै थाव सेरनानै स बा संख्रि बानलु गासैबो होनानै मोजाङै ओ मस्ला मस्लि स्लि होनानै एसे मिडियाम एवस्रमनानै लाग्रोदो। बेनि उनावहाय दाउखौ एवथुमख्राबा बेखौ खांनानै दोन्थ'दो। ओ बिनि उनाव सारायखौ सुफिन जायो आरो सुफिनो जायो बिदिनो सुफिननायनि उनावहाय ओ जोङो दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानांगौ एसे। ओ जेब्लानाखि दैयाहाय एसे गुदुं जायो होमबा जोङो अन गुन्दैखौ हरनो हागोन बेनि उनावहाय ओ अन गुन्दैयाबो गोदौवोबा जेनाखि बे समावहाय जोङो खारदै हरनाय जायो बेबायदिनो खारदैया ओंख्रिखौ नायनानै हरनाय जायो। ओ सामसनै सामथाम बेबायदिनो सामसनि सायाव नायनानै हरदो आरो खारदैखौ नांनाय बाददि। बेनि उनावहाय दांव बेदरखौबो हरफाखाद ओ बेबायदियैनो ओ संदो गोबाव सम एसे गोबाव सम। ओ बेबायदिनो संख्रिफोरखौ नांगौ जखानि होदो बेनि उनावहाय ओ थामजि मिनिट बा ब्रैजि मिनिटसो बेबायदिनो गोदौ होनानै संबाय थानानै अनलाया जेबा एसे से जाजानाय ओ आमथा महर लाहङो होमब्लाथाय ओ साखि नायदो साखि नायनानै गासैबो संख्रि बानलुआ थिग जाजोबोबा ओ बेखौ जानो हाबाय आरो दा बे मोनस से थांबाय ओ‌ अनलाजों जेनाखि दाउजों संनाय। ओ बेनि उनाव आङो सबायाइजों साम' बेखौबो होनसै आरो नोंथां जेनाखि ओ आरो सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोङो सबायाइखौथ' जेनाखि जोंहा खायसे खायसेया न'आवबो थाखायो जे ओ बेखौ आबाद मावनानैहाय जे सबाय मोनो ओ बेखौ जोङो गिबियावनो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन। आरो बेखौ रेडि खालामनो थाखाय बेबायदिनो ओ ग्राइडार बा बबेबा ओ उआडफ्रावबो देजायो बेखौबो बेबायदिनो उनग्लिनानै ला गुन्दै खालामनानै लाखादों सबायखौ बेबायदिनो सबबायखौ गुन्दै खालामनांगौब्ला एवग्रनानै लानांगौ आरो। ओ बेबायदिनो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लादो ओ दानिया साम' साम'खौथ' जोङो दैयावसो मोननाय जायो बेबायदिनो। ओ दैमाफोराव थायो आरो दैसाफ फोराव दैसाफोर ओ जिरि जिरि बोहैनायफोराव जोङो साम'फोरखौ नुनो थाङो। दा जोङो बैफोराव खनहैयाबा बै जे खननानै लायग्राफोरनिफ्राय जोङो बायस'नो हायो आरो बाजारफ्राव बेबायदिनो केजिसेयाव ओ नैजि थामजि रां लानाय ओ जायो। बेबायदिनो नो-नोंनो जेसेबां नांगौ बेखौ बायनानै लाबोदो, ओ बिनि उनावहाय बेखौ मोजाङै दैयाव सोमनानै दोनदो सानसेसो ओ खिगार होदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओ अखानायैफोर मोजाङै बेखौ दानदो। बेनि ओ जेनाखि माखासे गारनांगौ मोखां बाहागो थायो बेखौबो गारनांगौ। ससे दानस' नांगौ। बेनि उनावहाय ओ मोदजाङै सुदो खननै खनथाम। बेनि उनाव सुनानै साफा जायोबा जोङो बेबायदिनो ओ साम'खौ जोङो एवनानै लाग्रो आरो सारायाव बेबायदिनो थाव, संख्रि, बानलु, हालदै, मस्ला मस्लि होनानै जोङो ओ एवनानै लाग्रोगोन आरो साम'खौ। थिग बेबायदिनो जोङो फारसे बेराफारसेथिं जेनाखि सबायखौबो बेबायदिनो जोङो कुखाराव ओ रुनानै ला खागोन आरो ओ एसे संख्रि होनानै, कुकाराव जेनाखि बेबायदिनो दाइननिफ्राय जि बारसिम गाबहोबानो ओ सबाया रुइयो। बेबायदिनो रुइ होनानै लाखादों जेनाखि ओ बेनि उनावहाय सबाइखौ एवदो सबाइ एवनाया जायोब्ला जोङो ओ जेनाखि बै ओ जों रुनानै लानाय सबाय बेखौ जोङो हरदो। बेनि उनावहाय हरनानै ओ एसे दै नांदेरगौबा जेनाखि मानसिखौ नायनानै एसे हरदेरनो हाबोगोन आरो। बेबायदिनो जोङो मोदजाङै संदो संनानै थामजि ब्रैजि बिदिनो मिनिटसो संदो बेखौबो सबायखौबो। बेबादिनो संनायनि उनावहाय जेब्ला एसे ओ मोनो मोननायखौथ' ‌सिनाखायोना नायबानो एसे आमथा महर लायो होमबाथाय ओ बेखौ साखि नायदो। बेबायदिनो साखि नायखांनायनि उनाव ओ दसे दोनथ'नानै गुसु खालामनानै जायोबा मोजां आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ जेनाखि अनला दाउ आरो सबाय सम' ओ बेफोरखौ संनाय जायो नोंथां। बेफोरबो जाहै बाय बर'नि जेनाखि जामु। ओ बा दोरोङारि जामु बेनि ओ गाहाय बाहागोफोर आरो नोंथां। दा नोंथाङाबोथ' बर'नि ओंख्रिफोर गोबां जाखांबाय जानांगौना नोंथां? औ। ओ दा बेनि गेजेरावनो नोंथाङा संनो फोरोंनाय बा ओ बा जाखांनाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै खिन्थानानै होदो नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां, दाथ' जोंहा दोरोङारि होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बुंलांखाबायानो। ओ सबायजों साम'जों, अनला जों दावउजों आरो माखासे दंबावो नङा होमबा नोंथां जेरै नारज जि अमा ओ बिदिनो ओ नाफाम नङा होमबा नोंथां? दा आङो ना फामनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनोसै। दा गिबियाव जोंनो ना नाफाम बानायनो थाखायथ' जोंहा नाखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां? दा जोङो नाफाम देनो थाखाय जोङो नाखौ नांगौ। आरो नायाव जोङो माबायदि नाया मोजां जायो जोङो बेखौ गिबियाव बासिनानै लानांगोन। जेरै जोङो मानि ना बांद्राय फिसा फिसाखौ होयोब्ला जोंहा मानि सुवा ब्रेव ब्रेव जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेनि थाखाय जोङो बबे नाया साबसिन जायो होननानै बुङोब्ला आङो बुंगोन माने ना बोथिया साबसिन जायो होननानै आं बुंगोन आरो नोंथां। दा बेनि थाखाय जोङो जोङो गुबुन गुबुन नाखौ जों जानो हायो लानो हायो आरो बा बानायनो हायो खिन्थु बबे साबसिन जायो होननानै बुङोब्ला आं ना बोथियाखौ बुंगोन आरो नोंथां दा बिनि थाखाय जोङो नाखौहाय जोङो गोदोनि समाव जोङो बिलो दैमा दैसाफ्राव लायोमोन नङा होमबा नोंथां। दानि दिनावथ' जोङो बाजारफ्रावबो बायनानै मोनो दा जोङो नाखौ लानानै जोङो बे नाखौ फोरानग्रो नांगोन गिबियावनो दा बेखौ जोङो फोराननो थाखाय जोङो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो अराव फोरानो बा सोरबा सोरबा सान्दुंङाव फोरानो। बा सोरबा सोरबा सान्दुंआव फोरानखांनानै माने अराव फोरान फोरानो आरो ना नोंथां मोननैयावबो फोरानो होननानै। मोजांयै दा बिनि थाखाय जोङो जेब्ला नाखौहाय मोजाङै रानजासे बेखौ ओ उवालफ्राव ब्रा बा दानि दिनावथ' सोरबा सोरबा माने बै मेसिनफ्रावबो देयो आरो नोंथां। दा जोङो बे देनाय समावहाय ओ बिदिनो बेवहाय माखासे ओ सोरबा सोरबा बिदिनो थास' बिसं बा थास' बै मा होनो ओ बिथ'राय बेफोरखौ होयो आरो नोंथां। दा बिदिनो सामब्राम सामब्राम गुफुर फोरबो होयो सोरबा सोरबा। दा बेबायदि होनानै जोङो देनानै लाग्रोबबाय आरो गोदोनि दिनाव जोङो उवालाव देयोमोन। दा देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ एरननानै ओ मा औवा हासुं। ना औवा हासुंआव सोनानै दोनो गोदोनि दिनावथ' जोङो औवा हासुंङाव सोनानै दोन्नाय नुयोमोन। दा खिन्थु दानि दिनावहाय आथिखाल मुगायाव जोङो माने ग्लासनि माखासे बयाम बा ब बथलाव जोंडों सोनानै दोन्नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोङो ओ जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ दि जोङो औवा हासुङाव सोंना दोनोब्ला माने नाफामनि मोदोमनाय बा नाफामनि गोथावा साबसिन जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ दा बेनि थाखाय जोङो ओ औवाखौहाय जेनेबा फारसे गान्थि लानानै आरो फारसेथिं बिदिनो गुदुं दोननाय दाननानै जोङो माने औवा हासुंखौ जोङो दाननानै लाग्रोनांगोन। दा बिनि उनावहाय जोङो बे औवा हासुङाव मानि नाफामखौ नारसोनांगोन आरो जोङो गोरायै नारसोनांगोन मानि बेयावहा सा साग्रांल'सोबा माने मोजां जाया होननानै जोंहा फोथायनाय दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजाङै नारसोननानै लानांगोन आरो ना बेखौ जोङो नाफामखौ नारसोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ माने बार हाबनो हायै बायदि जोङो होथेनानै दोननांगोन जायनाखि जोङो बेखौ गोदोनि दिनाव थालिर बिलाय गोरानजों जोङो होथेनायखौ नुयोमोन। दा बेखौ होथेखांनानै जोङो माने मोखाङाव बार हाबै बायदि जोङो बेखौ लिरथेनानै दोनो आरो ना हाजों दा बिदिनो हाजों लिरथेखांनानै जोङो बेयाव बिनि सायाव बिदिनो ओ स्ट्रिप फाननानै दोनो आरो ना बेबायदिनो जोङो नाफामखौहाय बिदिनो नै दान थाम दान बा सोरबा सोरबा ब्रै दानसिम दोनो आरोना नोंथां। दा बिनि उनावहाय जोङो बे नाफामा जाजानाय जाहैयो। आरो जेब्ला बे नाफामखौ जायो बा जोङो एवो मानि लामानि मानसिफ्रा मानि न'नि न' खाथिनि मानसिफ्रा मानि बेखौ दोनखुमानो हाखाया आरो ना ओ मोनथिजोबखायो जेनेबा। अमुग मोनहा नाफाम एवबाय बेफोरबायदि होननानै जोंहा मोनथिजोबो आरो मानि गोदोनि दिनाव बिदिनो माखासे मेथाइबो खनलायलायोमोन आरो ना। दा नाफाम एवोब्ला जोंहा माने दोनखोमानो हाखाया जेरै मा नाफामनि मोदोमनायखौ जोंङो लाखुमानो हाया होननानै जोंहा मानि माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय रावखौ बाहायो आरोखि दा बुंङोब्ला बुंना थांङोब्ला जोंहा नाफामा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे जि आइ टेक बा जुग्राफिकेलि इन्डिकेसन टेक मोननाय मोनसे माने सिनायथि गोनां जोंहा बर'नि मोनसे जामुं होननानै जोंहा दा सिनायथि मोनबाय नंङा होमबा नोंथां? दा बे नाफामखौ जोंङो सोरबा सोरबा मानि ना होनानै जायो आरो सोरबा सोरबा थास' होनानै जायो आरो सोरबा सोरबा मानि नाफाम गोजायैनो जायो आरो ना खिन्थु जों नाफामखौ जानो थाखाय जोंहा माने बेफोरबादि नाफामा गावनो हारसिं ओरैबायदि गोथाव जाखायो जायोबा माने ओ रावबो जोंनि जेनेबा बर' मानसिफ्रा जाया होननानै बुंनो हाया आरो नाफाम होनोब्ला जोंहा मानि खुगायाव खदै गखायो आरो ना। नाफाम एवनाय खोनाब्लानो बा नाफाम एवनाय मोदोमब्लानो जोंहा खुगायाव खदै गखायो। दा जोंङो बेखौ एवनो थाखाय गिबियावहाय जोंङो नाफामखौ एरननानै लाग्रोदो आरो बिदिनो ओ थाव एसे बानलु ओ संख्रि एसे बिदिनो जिराफोर बा मस्लाफोर होनानै आरो ओ हालदै एसे होनानै जोंङो बेखौ मानि एवगोन आरो दसे दसे एवखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ दै एसे होनानै गोदौ होगोन बे समावनो सोरबा सोरबा बिदिनो ना होदेरगोन बा सोरबा सोरबा थास'जों जागोन बेबायदि जायो आरो नोंथां। दा बे बेखौ होआलासिनोबो जोंङो गावा गोजा जानो हायो जेरै जोंङो दै होनानै बिदिनो नैजि मिनिटसो गोदौ होखांनायनि उनाव जेब्ला नाफामा एसे आ मथा आमथा जायो बे जेब्ला बेयाव दै होनाया रानो अब्ला बे नाफामखौ जोंङो माने जानो हानाय जाहैयो आरो नोंथां। दा नाफामनि गोथाखौथ' आंङो मा होनबावनो नोंथां नोंथांङाबो जाखांखाबाय नंङा होमबा नोंथां? नाफामनि गोथावा ओरैबायदि गोथाव जायो। माने बेखौ जायोबा जोंनो आसिखौ सोलाफ्लांखायो आरो नोंथां। दा नाफाम जानायनि ओ प्रसेसा बेनो आरो नोंथां।